हेलौ औ हेलौ अ
ए मा खालामदों नोंथां?
नै दङ ओरैनो जिरायनानै।
अ जिरायना दं ना होनोमबा।
औ
जाखांबाय नामा?
जाखांबाय जानायालाय।
अ माथो ओंख्रि जाखो?
ओ जोगोनारजों सवाबिनसोमोन।
उम ओमफ्राय खबर सबर मोजांना आंबो जाखांबाय जाखांना जिरायना दं नै। औ ओमफ्राय बाखिखिनि खबरा मोजां?
मोजां मोजांङालाय।
औ जोंनाबो जा संबाय जानियालाय माबासोमोन आल ओंख्रिया आलु ओमफ्राय सबायबिमासोमोन जोंना।
औ
औ औ ओमफ्राय नोंसि दाबा मा ओंख्रिमोन उ अ अ अ थिगानो थिगानो। होमबा नोंथां दसेस
औ सावरायजागोन
ओ ओरैनो नोंथाङा ओंख्रिनि बेलायाव जेनेबा ओंखामाथ थाखाबायानोसै सै ओमफफ्राय मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
ए ओंख्रियाथ बरनि ओंख्रि दं जाहैबाय आ स सबबायजों दाउखौ खोब जानो मोजां मोनो आरो
अ औ सबय दाव आरो ना औ आरो मा मा ओंख्रि गोथाव मोनबावगौ
बिदिनो एम्फौ अनला आरो
ओम
अमा नारजि दङ। अमा नारजि दोलो औ बेफोर बर ओंख्रिफोरखौ खोब गोथाव मोन जायो आरो
उम उम
नोंथाङालाय माबायदि ओंख्रिफोर
औ आंनियाबो बेनो गनायांसिगोन बरनि ओंख्रि होनबाथ बे नारजिफोरानो थागासिगोन नाफामफोर
औ
ओ खोब जायो होमबा नारजिफोरखौ गोथाव मोनसोयो आरो अनला दाउ नारजि अमा इफोरदि आरो उम उम ओमफफ्राय नोंथांमोननि जायगााख माबा ओइ जि औवा मेवाइ होनोना
औ
बेफोरखौ मोननो थांना थाङा?
जोंनियाव बेफोरखौ मोननो थाङो। खस्थ खालामनांगौ लायो आरो
औ औ हाजोफोरावसो लायनांगौ जायो बेना औ औ औ आरो हाजोआव लायनायनि अनगा आरो बै औवा बुरखा ना मा होनो बेफोरबो जानाय
अ ज जायो बेफोरो माने गोखै खालामनायाव बारा इन्ट्रेस्ट जाया
ओ ओ ओरैनो रुनाय दालिफोरजों जाजायो आरो ना इयो ओ थोजागोन ओरैनोथ बै हाजोआव लायनाय जा मेवाइ बेखौहाय ओ माबायदियै मा खालामनो हायो जेनेबा
बेखौ औ आसार खालामनाय जों जायो।
अ
दांग्लिनानै बयामाव बा बथलफोराव मोजाङै सोनना दोननानै
उम उम औ औ बार हाबबाथ' मा गोखाब फोर जानो हागौ ना नोंथां औ गाज्रि जायो ओरैनोथ गोखै गोखैखौ ओरैनोथ गोबां बायदि जेनेबा बेदरफोर बायदिसिना लगायनानैबो जानो हायो होनदां ना
औ जाजायो।
उम
बानलु संख्रि लगायनानै
औ औ औ उम बै औवाजे मेवाय गोखै खालनाय होन ना नोंथां
औ
बेखौहाय जेनेबा बयामाव सोनानै मास मोनबैसो बा मोनबेसे दिन सानबेसे दिन थानानै जा जायो बादि
जाजानाया एथ मास मोनसे गां दोनोब्ला बिनिफ्राय ओरै मोजां जालाङो जानो गोखै जालांबाय जसेबांनो औ जेसेबांनो फुरना जायो एसेबांनो गोखैया माने औ
एसेबां गोखै जा माबायो गोबाव दोनो एसेबां मोजां आरोना जानो होमबा
औ
औ बेनि उनाव नोंथाङा बै नाफाम जे होनो ओ जोंनि नाफाम होनो बेखौहाय बोरैहाय बानायनाय जायो एसे फोरमायना हो
औ बेखौथ' फार्स्टआवथ' जोंथ नाखौ गोथांसो मोनग्रोयो नालाय
औ नाखौ गोथां मोनग्रोयो ओं ओं औ
खौ फोसाबनानै फोरानग्रोनाय
औ फोरान सिगोन औ -औ
अ फोसाब खांनायनि उनाव औ आ बेजों लोगोसे नो ना जेबो जाया नालाय बेजोंथ' माबा मोनसे नांदेरगौ जायो। ओं
ओ-ओम नंगौ।
थास' दुलालि बिखं बिसं
औ बेनिफ्राय ओम इफोरजोंसो देनानै सोनाबो दोननो हायो खोमा ना नोंथां?
सोनानै एसे गोबाव सम दोननांगौ जायो बेखौबो
औ गसम दोनो आरोना इखौबो?
औ
बेनि उनाव बै नाफामखौ जे माबा ओ थावजों ना खारैजोंबो एवजायो खोमा ना बे नाफाम होननाया?
औ नाफामखौथ' बारा इन्ट्रेस्ट जाया बियो। थावजों अ-अ खारैजोंसो जायो बियो खारैजोंसो अ-अ
औ-औ-औ ओम बेनि उनाव नोंथाङा जेनेबा फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव जेनेबा नों ओ मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा?
फिथाइ सामथाइनि बेलायावथ' फोरखौ खोब जानो मोजां मोनो
औ-औ आपेल आंगुर औ,
बेफोरखौ
उम -उम- उम आंबो बि- दिनो खोब मोजां मोनो जानायलाय माबाफोर बेखौ बिदिनो फिथाइ सामथाय फोर बुंनो थाङोब्ला आपेल आपेल आंगुर एसे दाम हिसाबै जेनेबा जोंनि ओरै लखेल लखेल एरियायावथ' बांसिन माबा हायो ओ ओ थालिरफोर थायो थानायालाय
थालिर रड।
औ थालिरफोरखौ आं खोब जायो आरो माने न'आवहाय बिदिनो बारा गैयाबाबो सोरबा फानबाबो माने खम बेसेनाव मोनोना थालिर।
मोनो औ नंगौ नंगौ।
खोब जासोयो आरो माने देहाफोरनि थाखायबो गोख्रों जायोना थालिर। होनाया। ओंखायनो आं थालिरखौ खोब। जायो आरो मोज मोजां मोनो आरो।
थालिरखौ आं बारा इन्ट्रेस्ट मोजां मोनालाय जानो इ सिबां।
औ।
औ। फिथाइ सामथाइनि। मा जायो जानाया होमबाबो माने। खोब खम। आरो
औ औ।
औ।
ओरैनो थालिरफोराथ' गायबानो थाङो।
गायबानो थाङो थांनायलाय औ।
बांसिन लकेल एरियाफ्राव बांसिन मोनगोन नामा थालिरफोर बुंनो थाङोबा नोंथां?
औ लकेल एरियआवथ' गोस हा नफ-नफ्रोमबो थायो थालिर बिफाङा उम औ बांसिन मोननाय जायो।
आरो थालिर थाबाबो मोजां बै माखासे गयफोर गायोना बेद बिदिनो बेफोरखौबो एसे मोजां दे नोंथां।
औ दै माने एसे जगायना जगायना होयोना बिथाङा औ।
औ औ गय देरनायफ्राव एसे एनै हेफाजाबबो होयो खोमा दां।
बिदुं हमथानो थाखाय इस
औ औ। ओरैनोथ थालिरा ओ जोंना ओरैनो आथियाफोर ना बोरैबा बोरैबा होननाय थायोखोमालै ना नोंथां थालिरा।
गोबां रोखोमनि थायो गा थालिरफ्रा। आथिया थायो जाहाजि थायो।
सिनि साम्फा ना मा होनो औ औ औ। आं खोब गोथाव मोनसै आरो इफोर थालिरखौ बै माबा होनोमोन दै गोलाव गोलाव थालिरखौ माबा होनोमोन नामा नोंथां गोलाव गोलाव थालिरा औ जाहाजि ना दा औ औ खोब गोथाव मोनो इफोरखौ आरो माखासे थालिर बिफां खोब मोजां माखासे हाबाफारि बावनाय बा इसोरनि नामआव बावनाय बेफोरावबो सोलियोना नोंथां इ
औ सोलियो बियो खोब खामानियावबो बाहाय जायो फुजा आरिफ्राव
होमबाथ खोब मोजांनि बाथ्रा थालार बिफां गायनायाबो ओरैनोथ लस-लसथ जाया जाहैबाय
जाया जानो खामानियाव सोब गोनां गो
औ औ सोब खामानियावनो बाहायजानाय बायदि जायो आरोना
औ
मा
आरो बिनि मैखुना औ आरो माखासे ओंख्रिबो होयो थालिर
औ ओंख्रिबो होयो औ बिनि उनावथ आरो बै बिलाइफोरखौबो जेरै बाजिफोर बायदिसिनाफोर जाजायो जाहैबाय था औ।
औ।
ओरैनोथ' खोब जायो आंबो जानाया थालिरखौ।
जायो औ।
ओम। अब्ला नोंथां ओ दा एसे सावरायबाय जाबायना होमबा दिनैनि थाखाय?
जाबाय दे।
औ दे उन फोराव लोगो मोनगोन ना नोंथां? औ दे।
मोनगोन औ।